हेल' औ मोजांयै खोनादों नोंथां अ दायो मा खालामगासिनो नोंथाङा
दायोथ' ओरैनो दंथ'यो आङो नोंथां
अब्ला जोङो दा नोंथांनाव मोनसे आयदा लानानै आं रायज्लायनो फन हरदोंमोन रायज्लायजागोन ना नोंथां?
अ रायज्लायजागोन नोंथांा रायजायजागोन ओ आयदाखौ एसे खिन्थानो हागोन ना नोंथाङानि सायाव स
अ हागोन हागोन नोंथां बिदिब्ला जोङो बिदिनो जोंनि बर' समाजाव जिहेथु ओ मोनसे नेमखान्थि दं बिनि सायावनो सावरायसै नामा जेरै फारिलाइ बिसिनाय बिनि सायावनो जों सावरायसै नामा नोंथां?
अ सावरायजागोन दे सावरायजागोन नोंथां आंनो माने इसिबां बेनि बागै नलेज गैया अब्लाबो माने आं जिखिनि मिथियो बेखौ सममायना होगोन दे नोंथां नोंथांनो
अ बिदिब्ला आं आंनो बिनि सायाव एसे जागायग्रोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे जागोन नोंथां ओ नोंथाङानो जागायग्रोदो दे औ दे खोनादों नोंथां खोनादों दे दङ र'
जेरै आ जोङो सानै हौवा हिनजाव जरासे निफ्राय जुलि जाखांनाय बि फिसायनि गेजेराव आ जों सोमोन्दो नागारनाय जायोब्ला जों बै फारिलाय बिसिनाय आ जा हाबाफारि बेखौ जोङो जोंनि बर' समाजाव माखासे आ बेफोर जोंनि फाथैलाय बिसिनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे नेमखान्थि एबा गावनि सोमोन्दो बिसि फिसायनि सोमोन्दै बेखौबो सलिनाय आ बेदिनो बि बैनि गेजेरजों सोमोन्दो नागार बिसाय होननानै जोंनि बर' समाजाव बुंनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ बेखौ जोङो गुबुन हारि बा गुबुन आ जायगानिखौ बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ जेरै मानसिया हौवा हिनजाव गारलायोना बेखौ जोङो डिभर्स खालायनाय होनोआरो दिनो
अ औ औ औ
जोङो बर' समाजाव बे फाथैला बिसिनाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान थि होननांगोन मानोना जोङो सासे हौवा आरो सासे हिनजावा जेब्ला गावनि मोजां मोनाय एबा मोजां मोनाय नङा आरो हाबा जाखांनानै बिसोरनि गोसोआ मोजाङै गोरोब लाया एबा दावराव दावसि जालायबाय थायोबा गोजोन गैयै बेफोर गावसोरनि संसाराव जेंना फैबाय थायो नांज्लाय खमज्लाय गोरोबलानो हायि थासारियावहाय जोङो सहैयो अब्ला सानैनि बैसोनि सोमोन्दोआ नागारलायनो गोनां जानानै फैयो ओ जों दानि समावबो जायखौ जोङो बिदिनो
हेलौ नोंथां
बांसिन बुंनो हायोमोन आरो जेरै जोङो माखासे नांज्लाय खमज्लाय नि गेजेरजों आथिखालाव जोङो सासे हिनजाव एबा हौवाफ्रा ओ गारनानै खारलायनाय गुबुन हारिनि हौवाजों बेबायदि जानायखौ जों आथिखालनि ओ मुगायाव जों नुनो मोनदों बिदिनो बर' समाजाव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि फाथैलाय बिसिनाय नेमखान्थिया सोलिबोदों बेबायदिनो जोङो आथिखालाव बे नेमखान्थिनि गेजेरजों सोमोन्दो नागारलायनाय ओ बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिदिनो जोङो जेरै जोङो सानै मोजाङै ओ सानैनि गेजेराव जोङो मोजाङै सावरायलायनानै जोङो बै फाथैलाय बिसिनायखौ जोङो ओ गामिनिनो ओ जा गोरा गाहाय आरो बै हिनजावनि गामिनि न'खरनि मानसि सुबुंफोर माखासे लानानै जोङो बैखौ आ खालायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओ मानसिनि साननाय हनाय आरो समजों लोगोसे बेफोरो जोङो आथिखालाव एसे एनै सोलायलांनाय एबा गुस्लायलांनायखौ आं जों एबा नुनो मोनदों। दा मोनसे समाजाव जोङो एबा गोरोबफ्लेनो एबा हानायनि जरासे एबा जोङो जागोदान बिसि फिसाय या माबा मोनसे एबा जाहोननि थाखाय गोरोबलायैनि हायैनि हागौ बिनि थाखाय जोङो माखासे सोमोन्दो गारलायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' समाजाव बिनि गेजेरजों जोङो फाथैलाय बिसिनानै जोङो बर' समाजाव जेरै ओ गारलायनाया आरो बाहाय जों मोनसे नेमखान्थिखौ नुनो मोनो। जेरै फाथै खावसे बै फाथै जरासे लानानै जोङो सानै हौवा ओरै हिनजावा ओ बिसिलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बिनि फारसे एसे माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ औ जागोन दे नोंथां आं जिखिनि मिथिगौ बेखौ फोरमायना होनसै होनबा नोंथां ना ओ फाथैलाय बिसिनाय ओ होननायखौथ' नोंथाङानो सिगाङावनो फोरमायनानै गालांखाबाय जेनेबा जोंनि बर' समाजनि बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि नङा होमबा नोंथां ओ जेरैहाय जोंना खोनदोंना नोंथां ओ जेरैहाय जोंना जेनेबा सासे सेंग्रा बा बेबायदिनो जेनेबा जोंना सासे ओ। सेंग्रा आरो सासे सिख्ला बिसोर सानैनि गेजेरावहाय जोंना। जुलि जाखांनायनि उनावहाय ओ बिसोर सानैजों। संसार जाखांनायनि उनाव। बेबायदिनो गथ' गथाय थानाय समावबो जायो बे फाथैलाय बिसिनाया जे। गथ' गथाय गैयि समावबो जायो आरो जेनेब्ला। ओ जाय हाबा जानाय ओ जाय हाबा जानाय जेनेबा हौवा। आरो हिनजाव बिसोर सानैनि गेजेरावहाय जेनेबा। माबा मोनसेबा ओ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जेनेबा सानैजों मिलायलायै दावराव दावसि जाबाय थानाय। बेफोरबायदि माने सानै जों माने गोसो जलाय जेनबा बेबायदि जेनेबा मिलायलायो आरोना नोंथां। आ बेबायदिनो बेबायदि जायोब्ला माने थालायनो गोसो गैयाब्ला आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो नङाब्ला ओ माबा मोन से दाय मोनब्ला आरोना सोरबा सासे सुबुंखौ जेनेबा सुबुं माने हौवा बा हिनजावखौ। बेबायदिनो सानैनि गेजेरावहाय थैलायो बा नायलायनो हायि जायोब्ला माने। गावस्रालायनो गोसो जायोब्ला माने। ओ गामिनि राय्जो राय्जाफोरखौ लानानैहाय। सेंग्रानिबो गामिनि राय्जो राय्जा। खौ लानानै आरो बै सिख्ला जेनेबा हाबा जानाय हिनजावनि न'खरनि मानसि। थानायजों लोगोसे बिसोरनि गामिनि राय्जो राय्जाफ्राबो फैनानैहाय। ओ हौवानि गामियावहाय माने ओ ज' जानानै। ओ जेनेबा मेल खुंनानैहाय। बर'फोरनि समाजारि ओ नेम आसारखान्थि बायदियै जेनेबा जोंना। आ फाथै। बेफोर गासैखौबो बा आयेन रुल्सफोरखौहाय मानिनानै माने सोलिनानैहाय। ओ बिसोरखौ ओ बिसोरनाव सोंग्रोयो होननाय खोनानो मोनदों आरो। जेनेबा ओ माबानि थाखाय माबायानि थाखाय गारनो नागिरदों। बेफोरबायादिखौ मोजां।